औ औ औ खोनादों।
नोंथाङा फ्रियैनो दङ ना?
औ आं दायो फ्रियैनो दङ।
नोंथाङा फ्रियैनो दङबा आङो औवा दंफां औवा बिफां आयदानि सायाव माने सावरायनो सानदोंमोन आरो। सावरायनो हागोन ना?
औ औ औ औ सावरायजागोन दे।
औवा होननानै बुङोब्लाथ' जों मिथिखागौ औवा बिफाङा मा बायदि नुनायाव गोथां गाबनि आरो गोमो गाबनि जायो बिसोरो बांसिन गाबबा बेनिया। ओमफ्रायो गोलाव गोजौ जायो आरो बेयो जोंहा औवाखौ जों गोबां रोखोमनि बाह हाबायाव बाहायनाय जायो आरो आरो गोबां रोखोमनि आगजु आइजें बायदिसिना बानायनायाव जोङो औवाखौ बाहायो। बेफोरनि मादावनो जोङो बांसिन जों औवाखौ मायाव बाहायनाय जायो होनबा जोंहा बाथौ दुमनायावबो जोङो थसेल' हौवाजों जोंहा बाथौ दुमनानै बाथौनि बान्दोखौ खानायखौ नुनो मोनो। बेनि अनगायैबो जोङो बेनि साइड साइदआव होनाय
औ औ।
जेनलाखौबो जों बाथौजोंनो माबा मा होनो औवानि माबाजोंनो बेरा हेबनानै होनाय नुयो आरो। बेनि अनगायैबो जोङो मालाबा मैगंफोर गायोबा मैगंयाव बेनि जेंसि बा माबाखौ बेजों बैसां बानायनानै औवानि खुन्थिया गाय बैसांं बानायनानै बिनि जेंसिखौ होनानै जोंनि बारिनि मैगं, फिथाइ सामथाइफोरखौ मानला होयो आरो। जेनेबा जोङो औ औवानि बिफांखौ जोङो दा खा खाथि बानायनानै जोङो गोबां रोखोम रोखोमनि आइजेंफोर बानायनानै लानो हायो। जेरै- जोङो जेखाइ ना गुरनो थाखाय जेखाइ बानायनाय जायो औवाजों। बेनि अनगायैबो जोङो माइ जावनो थाखाय जा संग्राय दाला बानायो बेख बेखौबो जोङो माजों बानायो औवा बिफांनि खाथिखौ सैनानैनो बेखौ खानानै गल महर होनानै बानायनाय जायो आरो। राइदिंनि माबाजों खाथानानै बेनि अनगायै जोंहा ना गुरनायाव सा सान्दांगा बाहायबावो ना सान्दांगाखौबो जोङो औवानि औवाजोंनो बानायो आरो बेनि अनगायै जोङो जेनेबा ख खबाइ ना लानो थाखाय जा खबाय सेन मा ब बेखौबो जोङो औवानि औवानि फ ओ औवाजोंनो बानायो आरो बेनि अनगायै जोङो जेरै औवाखौ जोङो ओंख्रिबो जानो हायो मेवाइ जानो हायो जोङो। औवा मेवाइखौथ' जों बिराद गोथाव मोनो नङा होनबा बे औवा मेवाइखौ जोङो दाउजों अनलाजों बेनि अनगायैबो जोङो दालि गिदिरफोरजों जानायखौ नुनो मोनो आरो। बेनि अनगायै जोङो औवा मेवाइखौ जोङो आसार खालामनानैबो थिनानै दोननानै जानो हायो। बेजों लोगोसे जोङो औवा औवा औवानिफ्राय जों मा खालामनो हायो माने जोङो लेखा बिलाइ जों जा लिरोना बे लेखा लेखाखौबो जोङो औवानिफ्रायनो बानायो आरो जेब्लासिम जोंनि जों सुबुं माहारिनि गेजेराव मा होनो लेखा बिलाइ बा फैयाखैमोन ना। बे समाव जोङो मा खालामोमोन औ दंफां बिलाइफोरावसो लिरोमोन बा दंफां बिगुरफोरावसो लिरनानै दोनोमोन। हाफोरावसो लिरोमोन। जेब्लानिफ्राय माने औवानिफ्राय जों मानसिया माने लेखा बानायनो रोंदों। बेनिफ्राय जोङो मा खालामदों ओ औवानिफ्राय मोननाय लेखा बिलाइयाव जोङो माखासे जोंनि सानदांथि मोनदांथि फोरखौ लिरनो हानाय जानो हादों आरो। बेनि अनगायै जोङो मोसौ मोसौ गुमनो थाखाय जा ओ लौथि बाहायो बेबो जोंहा माजोंनो बानायो ओ औवाजोंनो बानायनाय जायो। बेनि अनगायै जों माखासे जेनेबा खुन्थि खुन्थिया औवानि मोसौ खाबथानो थाखाय बेखौबो जोङो औवाजों बानायो दाननानै आरो माखासे एन्जर बायदिसिनाखौ सानो थाखाय जा फान बानायो बेखौबो जोङो औवाजोंनो दाननानै खाथि बायदि दानानै बेखौ जोङो औवा औवानि बाय जोंनो बनाय जायो आरो। बेनि अनगायैबो जोङो औवाखौ मा होनो। जेनेबा जों माइ मारा होनायाव जोंहा मा बाहायो हुखेन नङा होनबा हु-हुखेन बेखौबो जोङो मा खालामो ओ औवानि बिजौ जाय जायाव गान्थि दङ गेददा मोनसे महरनि। बिदिखौ जोङो सावनानै मा खालामो बेखौ सानसे साननै खाबथानानै जेनेबा सिदा महर होनानै जोङो मा खालामो बेखौ हुखेन खालामो आरो बेजों जोङो मा खालामनो हायो माइखौ जेनेबा एवनो हायो नङा होनबा।
औ औ थारैनो।
माइखौ हायखाङो आरो बेनि अनगायैबो जोंहा खादा बानायो जाय जोङो मैगं मैला दोननो थाखाय। बेखौबो जोङो माजों बानायो औवाजोंनो बानायो। बेनि अनगायैबो जोङो जेनेबा ओ मालाबा मालाबा समाव जोंहा खोथिया आबाद बायदिसिना मावो ना नङा होनबा। बेयाव जोङो माने बेरा दुमनो थाखायबो जोङो जेनला महरै जोङो औवाखौ माने खुन्थिया दोयै दोयै माने बेयाव हेबनानै होयो आरो औवाजों जाहाथे माने मोसौफोर बा बोरमाफोर बायदि रोखोमनि माबाफोरा मा होनो हाबनो हाया बेनि अनगायैबो जोङो औवाखौ जेनेबा जोंहा माखासे हानि न' लुयोना नङा होनबा बेफोरावबो बेरा दुमनानै बेरा दुमनानै होयो बे ओमफ्राय बेखौ हाजों लिरनानै औवानि सायाव हाखौ लिरनानै मा खालामो जों न' लुना थानायबो नुयो आरो बिनि सायाव उखुम मुदा जेराव थिं खाब थायो बेयावबो जों औवाखौ बाहायो आरो औवा गथाखौबो बाहायो आरो औ खुन्थिया गायनो थाखायबो जों औवाखौनो बाहायनाय नुनो मोनो नङा होनबा?
औ औ थारैनो
बेनि अनगायै जोङो मा खालामबावो जेनेबा जोंहा लामाफोराव गेट बानायोना गेट बा हख्लेन बिदियावबो जोङो माने माबाखौनो बाहायो आरो औवाखौनो माने औवाखौ मोननै थंनै लानानै गब्लं खालामनानै जोङो मा खालामनायखौ नुनो मोनो जेनेबा बेयाव बे दान्दा गलाव गल गलखौ जोङो हास'नानै बेयाव सोनानै बोरमाफोरखौ हाबनायनिफ्राय होथेयो आरो बेनि अनगा गायै ओ जेनेबा साथाय बेरा बानायनायावबो जोङो बेखौनो माबायो आरो जि लामनो थाखाय जा दान्दा बानायो बेखौबो जों औवाखौनो खुनथिया गायनानै औवा गोलावसिन दान्दाखौ बेयाव हायथानानै औवानि दान्दाखौ होनाय नुयो आरो नोंथाङाबो एसे बुंदों नामा?
औ औ औ माने औवाखौ होनना बुङोबथ' जोङो माने गोबां खामानियाव बाहायनायखौ नुनो मोननाय जायो।
औ नंगौ नोंथां
जेराव नोंथाङानो गोबां माने बाहायनाय बुस्थुफोरखौ नोंथाङ लोगोयाव गोबांखौनो खोन्थाहाबोबाय जों माने गोदोहाय माने जोङो बुङोबा माने गोदोहाय जोंनि माने गोदो जोंनि आजै आजौमोनहा माने बांसिन बे औवानि औवाखौ बाहायोमोन होननो हायो आरो। नोंथां नोंथाङा आनो बुंबाय औवाया जोंहा ओरै मोननै गाब थायो ओरै बांसिनानो बुंजायो जेरै औवा गोथां औवा गोथां होनोबाथाय बे गोथां औवा माने जा रानि औवाया जोंना औ रानै औवा बेखौ गोथां होनना बुंगोन रानबाथाय माने जोंना औवानि कालारा सेन्ज जायो होनना बुंनो हायो आरो ना नोंथां। जेरै बिदि नोंथाङानो बुंलांदों गोमो जायो बिदिनो जोंहा बुङोब‌ बा औवाया गोबां रोखोमनि थायो नङा होमबा नोंथां ओरै बुङोबा जोंहा औ ओरै बुङोबा जोंहा औवा बुरखा जायखौ होनो बेखौ जों बांसिन न' बाहाय न' फोर खालामनाय बा बिदिनो गिदिर गिदिर खुन्थाफोर गायनायफोराव जों माने बांसिन सिन बाहायनायखौ नुनो मोननाय जायो आरो बेनि अनगायैबो जोंहा औ बेनि अनगायैबो जोंंहा औवा गुबै होननानै मोनसे दङ औवा गुबै नोंथाङाबो मिथियो जानो हागौ औ औवा गुबैखौ जों इदिनो न'फोराव दालाय गोजौआव खुन्था होआ होमबा न' नुयो नुयोमोन ना गोदोहाय बिदिनो हानि न'फोर लुबाथाय औ बे खुन्थाफोराव जोंहा बे माने औवा गुबैखौ बांसिन बाहायनाय नुयो आरो। बेनि अनगायैबो ओरैहाय जोंहा औ बिनि अनगायैबो नोंहा जेरै एसे सिगां नोंथाङा बुंलांनाय ओ जेखाइ बिदिनो खबाइ सेन बिदिनो बायदि बायदि रोखोमनि बुस्थुफोरखौ जोंङो माने औवा गुबैजों बानायनायखौ जों नुनो मोननाय जायो आरो। बेनि अनगायैबो जोंहा ओरैहाय औवा हाथाय दंबावो नङा होमबा नोंथां? औवा हाथाय औव औ औवा हाथाय जायखौ जों एसे फिसा महराव मोननाय जायो। फोर मोननै औवानिसै जों माने औवा गुबै आरो औवा बुरखानिफ्राय जोंहा बे औवाखौ एसे फिसायै मोननाय जायो फिसा महर बे औवा बेखौहाय जोङो बांसिनानो बिदिनो बेराफोर लुनायाव जों माने बाहायनायखौ जों नुनो मोनो आरो। बिदिनो न' खाथिफोराव जों मैगं गायोबा जाहाथे माने दाउ बिदिनो दाउ जुनारफोर एसे एनै फिसा फिसा जों माने न'फोराव फिसिनाय जिब जुनारफोर थायो नालाय बेफोर जाहाथे माने जोंनि बे गायनायफोरखौ माने दिडिस्टार्ब माने बिदिनो खालामहैया बेफोरनि थाखाय जों माने औवा हाथथायफोरखौ गायना लानायखौ माने बेरा होनायखौ जों नुनो मोननाय जायो आरो। खायफाफोरा इद औ खायफाफोरा आरो बिदिनो औवाजोंनो रां खामायनायखौबो नुनो मोननाय जायो नङा होमबा नोंथां? बिदिनो खायफा सुबुंफोरा बिदिनो औवाफोरखौ माने बे फार फालांगिफोर खालामनांय बा औवानि बागान खालामनानै बेजों रांखान्थियारि आरजिनायखौ माने नों नुनो मोनो आरो। बिदिनो गोबां जायगा जायगा माने औ बिनि बै बुङोबा आरो नोंथाङानो बुंदों माने एसे सिगां बुंलांदों जों बेखौ माने ले खा बिदिनो लेखा खिथा बहि बेफोरबायदिखौ जों बानायनायखौ नुनो मोननाय जायो माने औवा जों जों बानायो होनना बुंनो हायो बेफोरनोबो जों माने औ बेफोरनोबो माने जोङो हरनानै माने बे औवानि गेजेरजों जों माने रांखान्थिफोर खामायनो हानाय खौ जों नुनो मोननाय जायो आरो बेनि अनगायैबो जों दालाय ओ औ बिनि अनगायैबो जों दालाय बिदिनो गिदिर गिदिर दारिमिनफोरबा बिदिनो बिल्डिंफोर दिनो माने खारखानाफोर लुनायफोरावबो जों औवाखौ माने बाहायनायखौ नुनो मोननाय जायो आरो माने सातथालाय न'फोर जायखौ होनगोन जों माने न'आव माने बिदिनो मा होनो बेखौ? औ हमथानो थाखाय जों औ हमथानो सुंथानो थाखाय जों माने बे औवाफोरखौ माने औवा गुबैखौ जों बांसिन बाहायनायखौ नुनो मोननाय जायो आरो ना बियो एसे महरावबो फिसा एसे माबाया औवा बुरखानिफ्राय फिसा आरो थिखोनायाव रेजें जायो। आरो हमथानो हानाय बोलोआ बेनावबो दं नालाय बेखौ जों बांसिन बाहायनायखौ नुनो मोननाय जायो आरो बे औवा माने सुंथानायफोरावहाय जों बे बिल्डिंफोर सुं बिल्डिं बानायनाय समाव जों जा साट थालाय बानायगोन बेहाय जों बेखौ बाहायनायखौ जों बांसिन नुनो मोननाय जायो आरो। बेनि अनगायैबो जोंहाथ' औवा खो खौ नोंथाङानो बुंलांदों माने गोबां रोखोमनि फिसा फिसा खामानियाव जों बाहायनाय खौ नुनो मोननाय जायो जेरै नोंथाङा बुंलांबाय हुकेनफोर बानायनाय बा बिदिनो मा होनदोंमोन नोंथाङा मोनसे ओइ दा अ औ दान्दा बेफोरबायदिखौ जों माने फिसा फिसा मुवाफोरखौबो जों बानायनो हायो होननानै नों थाङा माने बुंलांखाबाय। आ बेनि अनगायैबोथ' जोंहा औवाखौ गोबां माने बेलेग बेलेग खामानियाव फोरावबो बाहायनायखौ जों नुनो मोननाय जायो। दा जों माने दा गोबां माने बिदिनो खायफा खायफा जायगाफोरावथ' बिदिनो जों माने औवाजोंनो न'खरखौ माने बिदिनो बेंनानै बेराफोर खालामनानै लोंनायखौ नुनो मोनो आरो माने बे फोरफोरखौ गो बांसिनानो
थांगौ।
गामि ओनसोलफोरावबो जों बांसिन नुयो आरो टाउनफोरावथ' जोंना बिदिनो ओ माने वालफोर खालामना लायो नाथाय जों गामि ओनसोलफोरावहाय जोङो बेफोरबायदि माने औवानि बेरायबा जोङो औवा हााइफोरखौ बानायनायखौ जों औवा हाथाइ फोरजों जों बेरा बानायना लानायखौ जों बांसिनहाय नुनो मोननाय जायो आरो नोंथां। आ होमबा औ नोंथां। होमबा जों माने जोंनि बे सावरायलायनायखौ जों बेखिनियावनो दोनथ'नो हासि नाबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां ओ दो दोनथ'नो हासिगोन दे नोंथांजों सावरायनानै जोबोद गोजोननाय थाबाय दे। एसेनोसै गोजोन्थों।
औ औ दे नोंथां औ।